हेलौ हेलौ खोनादों ना
खोनादों
अ नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना
अ आं फ्रियानो
अ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो नागिरदोंमोन सावराय नो हागोन ना
औ जागोन दे
औ औ ओ दा आयदायानो जाहैबाय जोङो बिबार बिबारनि सोमोन्दै एसे सावरायनो। सदोंमोन थ औ बिदिब्ला आं सावरायग्रोनोसै नोंथां
औ जायो दे
औ औ दा थ' बिबार होनना बुङोब्लाथ' जोङो मिथिखागौ नङा होनबा। दा बिबारा औ जेनेबा बिबारखौथ' बुहुमनि गासैबो माने मानसियानो माने गनायखौ जो नुनो मोन ना माने बुहुमनि गासिबो जनो बिबारा थाखायो बिदिनो दा जोंनि आसामावबो माने गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो बिबारफोर मोननो हायो बा नुनो मोननाय जायो ट बिदिनो जोङो मा माखासे जोंनि गामियारि ओनसोलफ्राव मोननाय ओ बिबार फ्रा जाहैबाय जेरै गलाप बिबार ओ बिदिनो जबा बिबार दालिया आरो ओम
ओ दावदै बिबारखौ मिथिगौ ना नोंथाङा?
अ मिथिगौ फुजायाव होग्राया
औ औ औ बिदिनो नारजि बिबार बे बेफोरबायदि माने गोबां गुबुन गुबुन बिबारफोर जोङो मोननो हायो। बेजों लोगोसे जोङो माखासे माने बिबारजों लोगोसे जोङो माखासे लाइफ बिफांफोरबो मोननो हागौ जायखौनोखि जोङो प्लान्टसफोर होननानै बुङ ना जेरै जोंना गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि लाइफांफोर मोननो हायो जोङो जेरै स्नेक प्लान्ट बिदिनो स्पाइडार प्लान्ट मानि प्लान्ट लोक्कि बेम्बु बेफोरबायदि माने गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो प्लान फोर मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो बिबारखौथ' जोङो गोबां गुबुन गुबुन खामानि। याव बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै बिबारजों थाव बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो क्रिम पारफिउम बेफोरबायदि गोबां जोङो बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो लोगोसे आथिखालावथ' ओ बिबारखौथ' फुजायाव बाहायो। फुजायाव बाहायनायनि अनगाबो जोङो हाबाफ्राव बाहायनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे जों जोङो ओ बुके बानायनाय नुनो मोननाय जायो आथिखालावथ' बिनि बुकेनि दिमानआ माने गोबां बांबाय नङा होनबा थह बिदिनो जोङो गोबां बुकेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोननाय जायो लोगोसे माने जोङो अ बिबारफोरखौ बिबारनिफ्राय आ माने थाव बानायनायजों लोगोसे बिबारखौ जा माने बिबारनि बेगरखौबो जानाय नुयो जेरैहाय सानबिबार सानबिबारनि बेगरखौथ‌ माने थाव बानायनायजों लोगोसे बा माबाफोर लोगोसे जानायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो बिदिनो जोङो आबाद माने बिबारनि जोङो आबाद मावनो हायो जेरै सान बिबार जोंनि आसामाव माने बा जोंनि ओनसोलफ्राव जोङो बांसिनै माने सान बिबारनि आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेनि गेजेरजों माने गोबां ओ मुलाम्फा जानायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो आथिखालावथ जेनेबा बिबारखौ जोंना जा हाबाफ्रावबो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायोना जेरै ओ हिन्जाव गोदाननि ओ देलायनाय बा खानायाव थफा लायोना? औ बेयावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बिदिनो दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ मिडसिनदों डेकरेसनल नङा नों जेनेबा मुलिफोरबो बानायनो हायो आजिखालि जुगाव मुलिफोरबो बानाय नो हायो मेरला माबा बायटेकनिक माबा खालामनो हायो। बायटेक फर्मुला इउस खालाम मेलला बुस्टु
औ।
मुलिल' नङा आरो मेलला बुस्थु खालामनाय जेनेबा नोङो हाबाफोरावथ‌ डेकरेसन खालामखायो बेदों हिनजाव गदाननिखौ उनाव आरो उनाव जों नफोराव इखौनो साजिनो हायो। मोजां नुयो आजिखाल आजिखालि जेरावबो साजायो न' सिंफोरावनो दोनो।
औ औ औ।
नावमि। बिदिनो बबेबा फुलखौबो जाजायो दा ओम्बा मिथिया बांद्राय
औ औ।
जाजायो बांद्राय फुलानै जाजायो उनाव बबेबा बबेबा पयजेन दं। बबेखौ जानाङा बेलेग खम वान लाक वान लाखनिफ्राय बांसिन स्पिसिस दां ओम्बा बेना।
औ औ औ औ। नंगौ औ। नोंगौ दा जोङो माने माखासे बिबारफोरखौ जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव मोननाय जेरै जोंना नार्जि बिबारखौ नार्जि बिबार बेजों लोगोसे जोंना दावदै बिबार बेफोरखौ माने जोङो मुलि महरै बाहायनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो। जेरै जोंना माने आखाइफोर बा आइ थिंफ्राव बौओब्ला जोङो बे नारजि बिबारनि आ बिलाइखौ सिफ्लेनानै फोन फोननायखो नुनो मोननाय जायो बा देग्लिनानै फोननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंना दावदै बिबार दावदै बिबारखौथ जोंओ माने ओ जोंना‌ मालाबाफोर माने मे मेगन‌ मेगन‌ हाया जायोना। माने एसे गोजा गोजा टाइपनि माबा जायोना बेवहाय माने जोङो नारजि ओ दाउदै बिबारखौ माने हराव दैयावहाय सोमना दोननानै बेखौ फुङाव सिखारनानै बेनि दैजों जोङो मेगनाव मेगनखौ सुस्रांबा माने मेग बे मेगन हाया जानाया हामो होननानै माने जोंनि बर फोरा‌ फोथायो आरो आरो हामोबो। ओ आरो बेबायदिनो जोङो माने ओ नआव बिबारफोर गायनांगौ। मानोना जोङो माने नखौ समायहायजों लोगोसे जोङो माब्लाबाफोर जोंनि गोसोआव माने माबाफोर दुखु जायोब्ला जोङो माने बे बिबारफोरखौ नुनानै माने गोजोननाय मोनो आरो।
पजिटिभ इनारजी फैयो।
औ औ बेखायनो जोङो माने ओ न'फ्राव बिबार गायनांगौ।
उम।
बेजों लोगोसे जोङो गायनायजों लोगोसे जोङो ओ बिजनेस बा फालांगि खालामनो हाबा मोजांसिन आरो माबाफोर जुदि फालांगिफोर खालामनो हायोबा आरो। फालांगि होनना बुङोब्लाथ' जोङो माने मोजां मोजां बिबारफोरखौ गायनानै माने जोङो ओ बकिफोर बानाय नानै हाथाय बाजाराव फाननो हायो आरो। मानोना जोंनि माने ओनसोल बा जोंनि गामि फोराव खम मोननाय जायोना माने टाउन फोरावसो बांसिन मोननाय जायो जोंनि गामिफ्रावथ' बेफोरखौ मोननाय जायाना आरो लोगोसे जोङो सान बिबारनि ओ आबादखौबो मावनो हायो। मानोना जोंनि आसामाव बियो माने बेलेग बिबारफ्रा ओ थांनो नागिराब्लाबो थाला थैलाबायबा माने बे सान बिबारा माने एसेबांखिनि माने जोथोन लानांगौनि गोनां थिगैया आरो जोङो बे आबादखौ मावनो हायो आरो दा ओ नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव बेफोरबायदि माबाफोर आबाद मावो नामा बिबारनि?
जोंनाव जोंनाव मावा इदि।
मावा ने?
जायखिया मावनो सानदों एसे माबा नार्सारिफोराव एसे इकन'मिकाव माबा डेभेलपमेन्ट नुगोनना एसे?
औ औ।
एसे साइड बिजनेसबो थानो हागोन
नंगौ?
होमबा दाथ' बिबार बिबारनि सिजोना फैथ'वाखै दां होमबा दाबो?
बे दाथ माने गासैबो सिजोनावनो बिबारा थायो माने बेलेग सिजोनाव बेलेग बेलेग थायो दाथ' ओ दा ग ग गोलो गोलोम बोथोरावथ' जोंना बांसिन माने गलाब बिबार बियो माने बारो आरोखि आरो सान बिबाराबो बारो बेजों लोगोसे माने दाथ' माने गलाब बिबारखौनो बारनाय नुयो आरो माखासे आरो गामियारि ओनसोलफोराव मोननाय बिबार फोर दङ ओ जायनि मुंफोरखौ आङो मोजाङै मिथिया। लोगोसे जोंना बगेन भेलियाखौबो दा बे दा सोलिफुबाय थानाय ओ सिजोनाव बारनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
ओ।
औ। औ नोंथाङा एसे फोरमायबावदो।
दा बिबारनि बारै बाद्राय मिथिला फिफां फिफांखौ मिथिगौमोन
औ औ दे फोर फोरमायनो हागोन नोंथाङा?
अ फिफांखौबो नांगौ फिफांखौबो गायनांगौ जोंनि माबायाव आजिखालि दा माबा जागासिनो दं फिफांफोरखौ दानफायगासिनो दं। बिदि दानफायनाङा बिदिनो बार मोनो उनाव बिदिनो जों बारखौ आगारो जेनबाय जों बिसिोरनिफ्राय अक्सिजेन लाबो जों बिसोरनो कार्बन डाइ अक्साइद होबाय बिदिनो एसे साइकेल जालांगोन नों जों जुदि फिफांखौनो दानफायबा जों बबेनिफ्राय अक्सिजेन मोनगोन? बेखौनो दा डिफारेस्ट्रेसन खालामनांङा। एफरेस्ट्रेसन खालामनांगौ बिदिनो आरो मेरला टाइपनि स्पेसिस दं बिनि फिफांनियाबो
औ।
जेनबा हा‌ दाबिदल' लंगेस्ट बिफांङा जाबाय ओ रेड उद ट्रि उनाव बबेबा-बबेबा फिफांखौ जोंनिया माब बेवाउ थ्रायबेल कमिथियाव सोरबा-सोरबा माने‌ फिफांखौनो माबा सानो आरो गद सानो सोरबा-सोरबा मानियो ना रिसुयेल मानियो बेलेग-बेलग फाख्रि फिफांखौ सानो सोरबा-सोरबा फाख्रि फिफां नंङा मेरला फि फिफां दं जोंना बै जेनेबा बाथौआव मोनसे माबा दं बिफां दंना। केकटास बिसोरखौ माने मानियो बिसोर रिसुवेल्सआव।
औ औ औ।
बर' कमिनिटिल' नंङा बेलेग कमिनिटियावबो।
नोंगौ ओ। आरो नोंथांङा एसे औ औ दा औ नोंगौ जोंथ' माने जोंना आइदायाथ' बिबारमोन नालाय बिबारनि बागै रायलायदोंमोन नालाय आं एसे फोरमायबावनोसै बिबारनि बागैनो। ओ दा बिदिनो औ। जोंङो माने बिबारखौ दाथ'आंङो फोरमायखाबाय थेवबो एसे फोरमायबावनोसै दा बिबारखौ खौ माने जोंङो गायनांगौ आरो माने ओ माने जोंनि न'खौ समायहोनायजों लोगोसे माने ओ जोंनि गोसो आबो माने गोजोननाय मोनो नालाय। थ' बेनि थाखायनो जोंङो गायनांगौ बिबारखौ गोबां गुबुन गुबुन रोखोम खोमनि गाबनि ओ गुबुन गुबुन बिबारफोर गायनांगौ हायोबा गुबुन हादोरनिफ्राय लाबो लाबोनानैबो जोंङो माने बायनानै मोनो आथिखालावथ' अनलाइनफोराव बेफोर बिबारफोरखौबो गायनो नाजानांगौ आरो मोजांङै जोथोन लानांगौ मानोना जोथोन लायाबाथ' ओ फोथांनानै लाखि खिनो हाया नालाय। लोगोसे ओ बिबार अ दा ओ जोंना समाबो जाबोबाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नों
अ जागोन दे।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ।